औ नोंथां औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों औ
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं ओरैनो?
आङो नोंथां ओरैनो दंथ'यो दा नोंथाङा आंजों रायलायनो हागोन नोंथां
थारैनो फ्रि नङा होमबा?
औ नोंथां औ
अ अब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे गोनां ओ सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव अपन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
दायो बिदिब्ला आयदाखौ जागायनोसै
औ नोंथां दे‌ जाबाय दे
अब्ला दायो ओ दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ आङो नोंथांनियाव ओ बेखौनो ओ मिथिनो लुबैगोन जे जोंनि ओ बा गोबां ओ बर' हारियानो जा गोबां गुबुन गुबुन हारियानो जा जोंनि नैबे समाजाव जि जोंहा बिबार नङा होमबा? बै बिबारनि जि बाहायनाय बे बाहायनाया ओ माबायदि आरो आथिखालाव माबायदि बियो जायगा लानानै दं आरो मा मा बिबारखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय जायो ओ बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' आङो नोंथां औ बिबार खौ गासैनि बे बिबारनि मुंखौ आङो नोंथांनियाव मख'नो हानाय नङा मानोबा आं बिबारनि नामफोरखौ मुंफोरखौ मिथिजोबा दाज जोंनियाव गोबां बाहायनायानो दङ जाहैबाय ए फुल दाावदै आरो जबा बिबार
औ थारैनो
गेन्दा बिबार आरो गलाब बिबार बेफोरखौ आङो मोनथिगौ नोंथां बिबारनि मुङाव जायफोरखौ जोङो फुजा होनो बाहायो आरो नोंथां
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोब ओ मोजाङैनो फोरमायबाय आरो लोगोसेनो आं बेयाव नोंथांनाव ओ सोंबावनो नागिरदों जे बे बिबारफोरा ओ जोंनि समाज बा जोंनि नैबे बुहुमावनो हमना ला बेयो माबायदिहाय ओ सुबुंफोरजों अनसायज जादों आरो बिबारनि गेजेरजों जों माबायदि माने मुलाम्फा जादों नोंथाङा बेखौ ओ फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन ओ गिबियावनो नोंथां जोङो बिबारफोरखौ जोङो ओ जेरै आफा आनान गसायखौ जोङो अबंलावरिखौ सिबिनायाव जों बिबारखौ बाहायो बिबार होननानै जों बा अबंलाव बेखौ जोङो ओ फुजियो आरो बिबारा बिबारा जोंनो गोबां खामानियाव बाहायजायो जोंनि समाजाव जेरै ओ सोरबा जुदि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो औ जेरै जोङो ओ जिबा आगष्ट खालि फिरफिला बिरहोनाय समावबो जोो बिबारखौ बाहायो दा जोङो बेफोराव नायोबा बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जोंनो थांनो थानायाव दा
औ
मानो होनना बुङोब्ला बिबार नङाबानो जोङो सोरबा ओ मुंख्लं बिथांमोननो जोङो जेनाखि खुलुमो बेयाव जोङो जेबो होनो हाया जों बिबार होनानैनो खुलुमो। दा जोंहा बि
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जेरै नोंथां बिबारजों जोङो फुजा म हैनो थाङोबा मन्दिरफोराव बेफोराव जोङो बाहायो बेफोरखौ औ आरो जों बिबारजोंबो गोबां मुलाम्फाबो नों मानसि फोरा बेबोनिबो फालांगि खालामो बेफोर फालांगि जेरै बिबारफोरखौ ओ फाननानै रां खामायो न'खर खुङो बेजोंनो। दा नोंथां बिसिमखौ नों नोंथांनि सिगाङाव फदनाय दा नोंथांनियाव बेसेबां बिनि फारसे माबा दङ आंनि सिगाङाव एसे खिन्थाना होदो नों थां आंबो मिथिनो लुबैयो
औ नों नोंगौ थारैनो ओ नोंथाङा खोब अ नोंथांनिफ्राय जिखिनि ओ मिथिनो गोनां आं बेखौ मिथिना मोनबाय ओ थारैनो ओ आं आङो दायो फोरमायनो सानदों थारैनो जोंनि ओ बुहुम एबा जोंनि नैबे समाजाव बिबारनि गोनांथिया थारैनो जोबोद ओ जोंनि समाजाव माने बे जायगा आवग्रिनानै दं जों बेखौ बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां
ओ जोंनो गिबियावनो बिबारखौ जोङो बाहायनाय जायो जेब्लानेखि जोङो बय- ख्रुइबो माने जोंहा गोनांसिन नङा होनोमब्ला नोंथां जाय जोंहा जुलि जुलि जानाय समाव
नंगौ नोंथां नंगौ
समाव जोङो बिबारनि मालाखौ सोनानै जों बेखौ बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
अब्ला नायदो माने बिबारनि गोनांथिया बेसेबां नङा होमब्ला सानै अ सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव बै मालाखौ सुनानै गानहोब्लासो ओ बिसोरो मा ओ जुलि जानाय एबा बेखौ जों फोरमायो नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
समाव थारैनो ओ जोंनो बि- बारखौ माने गोनांथि आरो ओ अनगायैबो ओ जों बुंनो हायो दिनै बिबारफोर- खौ जोङो गोबां खामानियाव जों बाहायनाय जायो जेरै ओ जोंहा बिबारजोंनो जोंनि नैबे जिखिनि ओ समायना बे समायनाया जोंना बि- बिबारनि गेजेरजों जाखांबोयो नङा होमब्ला? आङो ओ बेखौ बुंनो सानदों सोरनिबा न'खराव जुदि बिनि न' बाङानो जेसेबांखि माने मोजाङानो जायाथों मानो बा सोरनाबा न'आनो एसेबां मोजांबो नङाबो जानो हागौ ना थाय बिनि सिगाङाव जुदि बिबारफोरा जोंना सारि सारि गायनाय थायोब्ला आरो लोगोसेनो बाय दि रोखोमनि बिबार थायोब्ला जों बेखौ गोबां समायना नुयो। बिनिखायनो ओ आं बुंनो सानो ओ जोंनि ओ जि न'खर बा जोंनि जि बा ओ जोंनि जि बुहुमाव बिबारफोरखौ जोङो नायनानैनो खायसे ओ बेयाव मा जागोन जोंनिया बिबार गायनाय लोगो लोगो ओ आरो बे मोनसेखौ जोङो बुंनो हायो नोङा होमबा नोंथां थां आं नोंथांनो बेखौ ओ फोरमायनो नागिरदों ओ जेरै जोङो बिबारनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि ओ जाय माने एम्फौ एनला बेफोर गोमालांनायखौ जोङो बिबार गायनायनि गेजेरजों जों बेखौ लाबोफिननो हायो आरो ओ जेरै ओं जेरै जोङो नोंनि जि लांगोनायाव जुदि बिबार बागान बानायोब्ला बै बिबार बागानाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै सिखिरि नोङा होमबा गोबां रो खोमनि ओ एम्फौ एनलाफोरा बेयाव फैनानै ओ बिबारनि जि बिदै दाउसिन दावउलायाबो बेयाव फैनानै बिबारनि जि बिदै बेखौ जोंनिया मा खालामो सोबनो फैगोन अब्ला जोङो बै गोमालांनाय जिखिनि औ जिखिनि जोंनि दाउ आरो जोंनि सिखिरि बिसोरखौ जोङो ओ बेयावनो नुनो मोनगोन आथिखालावथ' जों सिखिरिफोरखौ माने नुनोनो थांला नङा होमब्ला जेरावखि जोङो थाङा मानो ओ जों माने सिखिरिफोरखौ जों नुनो मोनला नाथाय जोङो बिबार बागान जुदि बानायो अब्ला जोङो बैयाव माने सिखिरिफोरा फैनानै जाहाथे बेयाव बिदैखौ सोबफैगोन आरो अब्ला जोङो बै सिखिरिफोरखौ जों नुनानै जोंनि गोसोआबो गोजोन्नाय मोनगोन बेफोरबायदियाव जोङो माने गोबां उम जोंनियाव माने बेफोरबायदि बिबार बागान बानायोब्ला खोब माने मोजां आरो बियो गोबां बाहायजा दाव आरो लोगोसेनो फालांगिनि बेलायाव थांबाय जों नङा होमब्ला जेब्लानोखि जोङो मोनसे नारसा नार्सारि बानायो बिबारनिनो अब्ला जों मा खालामनो हागोन बायदि रोखोमनि बिबार गायनानै बिबार फुलि बानायनानै जोङो बेखौ फानहरनो हायो आरो आथिखालाव जोंहा गोबां रां बेजोंनो
नंगौ नोंथां सैथो
ओ थारैनो जि बिबार बे बि बिबारनि बाहायथिया जोंनि समाजाव माने गोबांखौनो बुंजायो आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ गोबां खामानिफोराव जों बाहायबावनो हायो गासैखौबो आं मख'जोबनो हायाखै आरो नों थाङाबो जानांगौ माने बेखौ मख'जोबनो हाया। आरो नोंथांनावबो जुदि आरोबाव बिनि बागैबो जुदि आरोबाव बिबारनि बागै जुदि मिथिबावोब्ला ओ बेखौ फोरमायनोबो हागोन आरो आं बे सिगाङावनो ओ फंनैसो फोरमायबावनो सानदों। ओ बेनो जाहैबाय जोंहा जोंनि नैबे ओ आथिखालाव माने सरासनस्रायै मोननाय बिबार नङा होमब्ला? ओ नोंथाङाथ' बिनि मुंफोर बुंखाबायानो सिगाङावनो। औ जोङो गेन्दे बिबार मोननो हायो। गेन गेन्दे बिबारा जोंनि थाखाय बेखौ जों हाबायावनो बाहायो नङा होमब्ला जेब्लानोखि माने दहायनो बुंखाबाय आं ओ जुलिनि समाव जों बेखौ माने बिबार माला सुनानै बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो जोङो ओ बिबारनिफ्राय जोङो बायदिसिना माने थाव ओ बै मोदोमाव फोननाय थावफोरखौ जों बानायो होननानै मिथिना मोन्दों आरो बिनि जि बिबारनिफा बे जों मोदोमनाय नङा होमबा? बेफोरखौ होनाय जायो बेफोर माने गोब गोबां माने बाहायजायो आरो। बे बिबारफोरा अब्ला नायदोस जोङो माने बि बिबारनि ओ जोहैनो जोङो गोबां माने मुलाम्फाखौ जों मोननाय जायो आरो बिदिनो फालांगि बानायनानै जों खोब मोजाङैनो माने गंसे न'खरखौ जों खुंलांनो थाखाय। हायो आरो नोंथां बेखिनिखौ बिबारनि सो सोमोन्दै जों मिथिना मोनो अब्ला बेनि अनगायैबो आरोबाव मायबाफोर जुदि बिबारनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जुदि मिथिबावोब्ला बेखौ आङो नोंथांनाव फोरमायबावनो थाखाय खावलायबावबाय
ओरैनोथ' जों दा गोबां मख'खाबाय जों सानैया नोंथां बिबारनि सोमोन्दै मा मायाव बाहायो दा नाथाय आंनि गोसोआव मख'जोबनो हाला आङो बेफोरखौ थेवबो जेरै जोङो ओ न'नि लांगोनाफोराव जों बियाव बिबारफोरखौ गायनानै लायोबा जेरै जोंनि न'खौ जोबोद समायना नुयो आरो गोसोआबो गोजोननाय मोनो जेब्ला नोंनि न'खराव फुल बा बिबार फोरा थायो अब्ला आरो गुबुन सुबुंफोराबो नु फैनानै गोजोन यो जोंनि न'आव जुदि बेफोरबायदि फुल बागान बा बिबारनि बागान नुफैयोबा दा जेरै- नोंथाङा सिगाङाव मख'नाय बायदि हाबा हुखाफोराव हाबा हुखाफोराव जेरै- बिबारनि माला नङाबा जोङो हाबा होनो हाया बिबारनि माला सो नानैसो जोङो हाबाखौ होयो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां दा बेनोसै नोंथां आं माखासे मोख'नोखौ गोसोआव फैयासै मख'नो थाखाय
औ
औ नोथां
अब्ला नोंथाङा जिखिनि ओ फोरमायबाय बेबो थारैनो नंगौ आरो जिखिनि जों बि बार नङा होमबा बे बिबारखौ जोङो ओ बयबो ओ गावबा गावनि जिखिनि लांगोना बेफोराव गायना लानांगौ आरो लोगोसे बिदिनो जोङो बिबारफोरखौ बिबारनिनो जों बागान बानायना हायो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां माने बिबारनि गेजेरजों जोंहा गोबां माने मुलाम्फाखौ मोनो आरो जेरै- जों हा ओ गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसानि जोंहा मा बिबार मोनो मोननाय जायो। नङाबा जायखौ दिनै जोङो ओ फामे बि बारफोरखौ जों नुयोब्ला बेसेबांबा समायना नुयो आरो लोगोसेनो जों बुङो गलाब बिबारनि बाथ्रा नोङा होमबा गलाब बिबाराबो ओरैबायदि समायना बेफोरबायदिखौ जोङो ओ सुबुंनि जि गोसोखौ माने बि बोनो हायो आरो बिनिखायनो जों बिबार बागान नुयोबा जोंनि गोसोआ माने बै बिबाराव नां-नांहैयो नङा होमब्ला ओ बिनि थाखाय जोंहा बिबारफोराबो जों जोंनि गोसोखौ बोनो हायो। ओ अब्ला नों थां दिनैनि जिखिनि सावरायनायखौ होमब्ला ओ बिखिनि सावरायनायखौ अ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै जोंहा स समाबो जाबाय ओ नों
मोननानै गोबां गोजोन्नाय मोनबाय गोसोआ आरो मिथिनो मोनबाय बिबारनि जेने अबाव बाहायथि बेफोरखौ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ थारैनो ओ नोंथांनिफ्रायबो ओ जोबोद साबायखर थाबाय ओ बिखिनि ओ रायलायनो थाखाय सम होनायनि थाखाय आरो इयुन समाव जाहाथे रायलायबावनो थाखाय खाबुखौ मोनो
औ नोंथां मोनगोन नोंथां औ दे नोंथां अब्ला।
अब्ला बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
जागोन दे नोंथां औ।
औ दे दे नोंथां। औ दे नोंथां।